हेल' नोंथां अ खोनादों दा नोंथां
अ नोंथां दा माबायदि फ्रि दोंबा नोंथाङा
औ दे‌ नोंथां
अ नोंथां
औ
दा नोंथां होमबा नोंसोरथिं बोथोरा माबायदि सोलिगासिनो दं नोंथां
बेबायदिनो सानदुं एसे दुंहांदों आरो जोंनिजाय
अ नोंथां थिगानो जोंनिथिं अखा हासो गारदो फिसा फिसा थाइफ्रिदो अ
जोंनिथिं दङो बेयो सान्दुं दुंहांबाय नोंथां
अ नोंथाङा माबा खामबाय थादो नामा नोंथां खोनादों नोंथां हेल'
खामाखै नोंथां
अ नोंथां मा अ नोंथांनि माथोखौ अ खोना नोंथांनि माथोखौ माबा लल' लला खोनाबाय जादों नोंथां
औ नेटआ प्रब्लेम
अ नोंथाङा होमबा एसे जागावनो दलर थाना रायल्लबा हामगौमोन नामा नोंथां
औ
अ
दे होमबा गा मागोनि बागै सावरायसै होनबा नोंथां
अ जायोनो सावरायजागोन नोंथां फ्रि दङ बा
नोंथाङाबो औ मागोआथ' ओरैनो जोंनिया जाखायो जानुवारि दानाव नङा होमबा नोंथां हेल' नोंथां खोनादों ना हेल' हेल' नोंथां हेल' नोंथां